हेल'
औ नोंथां खोनादों दे
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
अब्ला दायो नोंथाङा ओ मा खालामबाय दङो?
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
औ अब्ला दायो नोंथाङा फ्रि नङा होमबा?
औ नंगौ।
अब्ला नोंथाङा आंनो बे समाव ओ गावनि जि सम बे समखौ होनो हागोन नङा होमबा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव ओ सावरायनो थाखाय आं कल खामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ।
अब्ला नोंथाङा सम होनो हागोन।
औ हागोन नोंथां औ।
दे बिदिब्ला जोङो गुबै आयदायाव थांनोसै नङा होमबा नोंथां। ओ जोंहा दिनै ओ नोंथांजों जि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ बर'फोरनि जि गाननाय जोमनाय
औ।
बे गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैनो ओ आं नोंथांजों ओ सावरायनो बा नोंथांनिफ्राय आं बेखौ मिथिनो लुबैदों।
औ।
ओ नो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय हिसाबै बर'फोरखौ ओ मा मा गानना जोमनानै थानायखौ ओ नोंथाङा नुनो मोनो। ओ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ फो-फोरमायगोन नोंथां औ जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोंनि बर' गामिफोरावहाय जोङो बर' आइजोखौ आइजोफोरखौ जोङो गुबैयै दख'ना गाननानै थानायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ दख'नाया जोंना ओ बर' आइजोफोरा गाननाया मोननै रोखोमनि जायो ओ जेरै जोङो बिदि न'आव ओरैनो थानायाव जो जोङो न'आव ओरैनो थानाय समाव ओ बिदि अग्रं दखना होननानै जों बुङो खायफाया मे ख्ला दखनाबो होनो खायफा आरो बिदिनो ओगु जायगा लायै जाय दा जों गुबुन गुबुन रोखोमै बुङो बे दख'नाखौ खायफाया हासुं दख'ना होननानैबो बुङो। बे दख'नाखौ जोङो न'आव थानायाव ओ जोङो गाननायखौ नुयो बर' आइजोफोरखौहाय आरो जोङो ओ बे लांगा दख'नायाथ' जोङो ओ बर' आइजोफोराथ' गावबा गावनि गाननाय दखनाखौ खायफा खायफाया गावनो न'आव दानानै लानो लायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो बै ओ बर' आइजो फोरा गाननाया बै दख'नायाथ' जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखा नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिनो जोङो बे दख'ना। खौ अ बयबो मिथिखायो गुबुन हारि सुबुंफोराबो जोंनि आइजोफोरखौहाय दख'ना। गाननाय नुयोब्लाथाय बर'सु। सुबुं होननानै मिथिखायो नङा होमबा नोंथां अ बिदिनो जोङो आइजोफोर। खौहाय बे दख'नाखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो ओ जोंना ओ दंबावो ओ रेगे रेगां फास्रा। ओ जेरै बेखौबो। बर' आइजोफोरा खायफाया न'आवनो दानानै लायो आरो जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनसे हा। हाथाइ बाजारफोरावबो फाननाय आरो ओ गोबां ओ जोंना ओ बिगियारि। बिगियानारि जुगजों दिहुनजानाय बै जुन्थिफोरजों मेसिनफोरजों दाजानाय। ओ जोङो गोबां रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन रोखोम। समाय मोननाय जोङो ओ फास्रा एबा फालिफोर जोंनि जोमग्रा मोननो हायो नङा होमबा नों। थां अ बेफोरखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा बाहायो आरो। अ आर'नाइयाबोथ' जोंनि ओ बर' हारिनि सिनाय। थि एबा नेरसोनखा बेखौबो जोंनि बर'फोरा लायो आरो। ओ हौवा माहारिफोरखौबो जोङो बिदि गामसा आरिफोर गाननानै थानाय। खौ जों नुनो मोनो ओ आथिखालाव बि। दिनो जोबोर समायना रमायनायैहाय जोंनि बर' आइजोफोरा। ओ गावबा गावनि गाननाय सियावहाय बायदि रोखोमनि आगरफोर। दैखांनानै बेखौहाय गावबा गावनो दानानै लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोङो ओ गावबागाव न'आव गाननायल' नङा। जोङो बेफोरखौ फालांगियारि खालामनो थाखायबो हाथाय बाजाराव फानहैनो थाखायबो जोङो। बेखौ खायफाखौहाय गोबां बुरजा बुरजा जों दानानै। ओ फानहैनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो। ओ दख'नाफोर दानानैहाय जोङो फानोब्लाबो जोंहा गोबां। रांनि मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ। बिदिनो जोंङो न आवहाय ओ दानाय ओ। दख'नाया एसे बेसेन गोसासिन जायो जोङो बे न'आव आखाइजों। दानाय दख'नाखौहाय जोङो ओ। जोङो मोननो गोब्राब जायो बिदिनो जोङो मेसिन। फोरजों दिहुनजानाय बायदि ब्रेन्दनि दख'नाफोराथ' ओ गोबां बेसे। गोसा थेवब्लाबो जोङो बेफोरखौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोंहा ओ बिदिनो। न'आव दानाय दख'नाया एसे गोब्राब जायो। आरो बेयो ओ मोजांसिन जायोबो न'आव दानाय दख'नाया आरो ओ बेसेन गोसाबो। जोङो बिदिनो ओ दख'ना बे। ओ जोङो दानायाव दानाय। होनोब्लाथ' जोंना बर' आइजोफोरा आरो मोनसे। ओ बेसेन गोसासिन ओ जि। ओ दानानै लाबावो ओ बेनो जाहैबाय। जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा गावबा गावनो न'खर न'खरहाय लाथा एम्फौ फिसिनानैहाय। ओ जोङो बे लाथा एम। फौनिफ्राय ओ लाथा एम्फौनि फिथोबनिफ्राय मोननाय बे इन्दि खुन्दुं। ओ बेखौबो जोंनि आइजोफोरा गावबा गावनो थावख्रि थावख्रि लुनानैहाय न'आवनो। खुन्दुं दिहुननानै बेनिफ्राय जोङो इन्दि सि दिहुननाय जोंनि। बर' आइजोफोरा ओ हुदा दं नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो गोदो जोङो बेखौ खामानिखौ मो बे थाव ख्रि लुनानै बे इन्दि खुन्दुंनि जि दिहुनायखौहाय जोङो गोदो बांसिन नुयोमोन आथिखालाव जोङो एसेबां नुनो मोना
ओ जोङो बे इन्दि इन्दिनि फाय सि दिहुननायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो बेफोरखौ आथिखालाव मेसिनजों ओ मेसिन बाहायनानै जोङो बे खुन्दुं दिहुननानै जि दानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदि जोङो ओ न'खर न'खर ओ दानानै लानायखौ जोङो एसेबां नुनो मोनदिया। ओ बिदिनो गोबां बेसेन गोसा फोर आरो जोंनि हारिनि सिनायथि जोबोर मोजां मोजां जिफोर गाननाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरखौ आरो जोंनि ओ जायखि जाया जोंनि बर' सुबुंफोरखौनो जोङो नुनो मोनो आरो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बे फोरबायदि बर' आइजोफोरा सि दानानै गानो नामा बेनि सोमोन्दै दे बुंनानै होदो।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जेखि खिनि ओ गाननाय जोमनाय नङा होमब्ला जोंनि बर' हारिनि जिखिनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा ओ खोब मोजाङैनो ओ फोरमायनानै होबाय ओ नोंथाङा ओ जि सोंदों नोंथङा होमबा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ जेरै बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला गामसा हौवाफोरा जोंहा गामसा गाननाय जायो आरो ओ गोदो गोदायथ' जोंनिया ओ खर'आवबो ओ बिदिनो फावरिखानाय नङा होम ब्ला बेफोरबायदिखौ बर' हौवाफोरा गाननायखौ जोङो खोनायोमोन आरो बेखौ जों मोनथिनानै मोनो नाथाय आथिखालाव ओ गोबां बा गोबां ओनसोलफोरावनो जोंनिया ब'र हौवाफोराबो जेरै गामसा गाननाय आरो बायदिसिना गुबुन मेल मिथिंफोराव बा गोथार हाबाफोराव जेरै बाथौ खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबाफोराव जोंनिया ओ आर गामसांआ ओ आर'नाइ गामसाबो ओंखारदों नङा होमब्ला नोंथां?
औ।
बैफोर गामसाखौबो जोङो आ जोंनि नैबे ओनसोलाव गाननायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो ओरैनो थानाय समाव जोंहा एसेबां मानि जि आर'नाइ जों ओ आर'नाइ जिं जिङाव आर'नाइ थानाय बे गामसाखौ गानो खौ नुनो मोना ओरैनो जोङो नर्मेल जायफोरखौ माने जोङो ओरैनो खामानि मावनाय बा बहाबा थांनाय बेफोरबायदि ओ खामानिफोराव जोङो बै नर्मेल गामसाखौनो जों गाननाय जायो आरो हौवा माहारिफोरा। नाथाय जोंनि ओनसो लावबो नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बायदिनो हिनजाव माहारिफोरा ओ मोननै रोखोमनि ओ दख'नाखौ ओ गाननाय नु ओ गाननाय नुनो मोनो नोंथाङा दहायसो फोरमायदोंमोन जायखौ जोङो हासुं दखनना होननानैबो मिथिनाय जायो होननानै।
औ नोंगौ
नाथाय बे दख'नाखौ जोंनियाव बेखौ ओ मेख्ला दख'नाखौनो होननानै बुङो।
औ
ओ मेख्ला दख'ना आरो लोगोसेनो ओ मेख्ला दख'ना आरो अग्रं दख'ना मा अग्रं दख'नाबो बुंनाय जायो नामा बेखौ?
औ जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन मुङै बुंनाय जायो औ।
औ जोंनिखै बेखौ मेख्लाखौनो बुंनाय जायो आरो ओ ओम मोनसे आरोबाव गुबुन मोनसे दख'ना दंबावो जायखौ जोङो ओ लांगा दख'ना होननानै बुङो। लांगा दख'नाखौ जोंनि ओनसोलाव ओरैनो थानाय सम समाव बेखौ बांद्राय गाननायखौ नुनो मोना नाथाय जायफोरानोखि ओ हाबा जागोदान हिन्जाव हाबा जागोदान हिनजाव गोदान बा जायफोरानि हाबा जाखांनायनि मास मोननै मोनथाम बा मोनब्रै मोनबासो जाबाय ओ बै हिन्जाव माहारिफोरा बै लांगा दख'नाखौ गाननायखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो। नाथायबा जायफोरानोखि माने खामानि मावबाय थानाय आथिखालावथ' जोंहा दा समाव दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ‌ नंगौ।
बै दैज्लां बोथोर‌ फोराव जोंना मेख्ला दख'नाखौनो जायखौ नोंथाङा हासुं दख'ना होननानै बुंदोंमोन बे दख'नाफोरखौनो गाननानै ओ आबादनि बा फोथारनि खामानि मावनाय बैफोरबायायदियाव गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो जोंहा मेख्ला आ माबाखौ ओ लांगा दख'नाखौ जोंहा ओ खोब माने बहाबा बाजाराव थांनाय बा बहाबा जोङो ओ सिबिसालिफोराव थांनाय बाथौ मन्दिरफोराव थांनाय बै समाव जोंहा लांगा दख'नाखौ गोमो बा गुफुर लांगा दख'ना फोरखौ गाननानै बै बाथौ थानसालिफोराव जों थांनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो।
औ
ओरैनो बहाबा गोजानाव आरो आलासिफोर जानो थांनाय बा बहाबा मेल मिटिंफोराव थांनाय बैफोर बायदियाव जोंहा लांगा दख'ना गाननायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो औ दिनैसिमबो बेफोरबायदि गाननायखौनो जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव दा बर' फोरा गान्नाय होननानै बुङोब्ला जों बेखिनिखौनो मिथिनो हायो हौवाफोरनि गामस बाय आरो लोगोसेनो जोंहा हिन्जाव माहारिफोरा गानबोनाय जि ओ दख'ना बे दख'नाया थायो आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव गुबुन दख'ना नुनो मोननाय जायो नामा?
औ आंथ' दा नुनायाव बेखिनि जों जे दा रायज्लायलांखांबाय बेखिनिखौनो नुनो मोनो। अ
औ बेनिफ्रायथ' गुबुन दख'नाखौ जोङो नुनो मोननाय जाया नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
औ थारैनो नोंथांजों दिनै रायज्लायनो मोननानै जिखिनि जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय ओ बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायबाय आरो नोंथांनिफ्राय खोब माने मिथिनो गोनां खायसे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनबाय ओ बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम आंनो स सम होनायनि थाखाय आं बे समाव रोजा रोजा साबायखरखौ नोंथांनि से नोंथांनिसिम बावहरबाय। ओ बे समाव जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ
बेनिखायनो दिनैनि जिखिनि सावरायनाय बे सावरायनायखौ जोङो दोनथ'नोसै नोंथां। उन समाव नोंथां जों बेफ फोरबायदि रायज्लायनो आरोबाव खाबु मोनगोनखौ आं फिन आसा खालामनानै दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां।
औ थारैनो नोंथां गोजोन्थों बिदिब्ला दोनैसै नङा होमबा नोंथां।
औ दे।
औ दे नोंथां।